हेलौ अखा हादों ना नोंथां
खोनादो दे
ओ नोंथाङा मा खालामदों दा ओरैनो
आङो माबा सानसुनि आदार मैगं हाबाय दं
औ ओमफ्राय दाइरेक कुइस'नाव फैनोसै होनबा नोंथाङा नोंथां जेनेबा नोंसोरनाव बिदिनो बिबारफोर दंना गैया न'खराव बिबारफो फुल बागान
बिबार बिबार बागान दङ' जोंहा मानो होनोबा आंनि मालिगानो बिबारखौ बिराद मोजां मोनो ओ मोजां मोननानै न' जिं जिं गायना दोनदों आरो बिराद बारदो असक फुल
बेसेबांबा समायना बारखादों आरो। मानो होनबा न'निफ्रायनो जेरावबो थांनो हायि थांनो गोसो जायिबायदि ओ बिबार बागान दं आरो जोंहानाव।
जेनेबा साफा खालामनांगौ आरो बागानखौ जाहानि जोहानि मालिकआनो बिबारखौ बिराद मोजां मोनो थारमाने फुलखौ मानो होनबा आंनि हौवाया आंनि फिसाया जौबो लोङा सेरेबबो लोङा नालाय मानो होनोबा
ओम
ओ बिबार बिबार बागानावनो बिबारखौ साजायनानै थानो मोजां मोनो आरो।
ओमफ्राय ओ नोंथाङा जेनेबा उम मा मा बिबार दङ फोरमायना होदो।
बिबाराथ' गलाब फुलबो दं सान फुलबो दं ओमफ्राय आरो बिलाइ आं बिबारनि नाम खो मोजां मिथिजोबा अशक फुल दं, दाउदै फुल दं। ओ ओमफाय गलाब गुफुर दङो गलाब बिबार ओमफाय गोजा। इ गलाप गोजाया दाबुला बिदिबो दं ओ ओमफाय गलाब ओ
दानि माबायाव सावन जेनेबा साइडनि सावनाव माबा दाउस्रि गाबनाय नोंस्रा दाउस्रि फियो नामा?
दाउस्रियाथ' जोंहानाव आगोलो फियोमोन दा आरो ओ गुमा हमनो बानानै फिनाय जायाखै आरो देग्लाय मानो होनोबा बे दाउस्रिखौ फियोबा जुदि दाउस्रिया ओ माथो रोङो आरो माथो ओ मानसिनि माथोखो लानानै फंसे फंनै बुङो आरो।
दाउस्रि फियाखैबा ओमफाय सा वन खोनादां। दावउस्रिनि
जेनेबा दाउस्रिया जोंहानाव अनेक रोखोमनि दाउस्रिया फैयो आरो। मानो होनोबा आं दाउनो आदार होयोना। आदारखौ जाफाफैयो। दाउनो आदार होनायाव दाउनो आदार होनाय जादों आरो।
दाउनो आदार होनायावनो दाउस्रिया जाफैयो ओमफाय गिया?
दाउस्रिया जाफैयो दाउथुबो जाफैयो मानो होमबा ओ जेरावबो दा दैलां दिन नालाय जेबो मोनजाया नालाय। मानसिया होबासो मोनजायो जाफैयो आरो इदिनो।
हुम।
उम।
ओमफ्राय नोंथां नोंथाङा फोरमायदो जेनेबा उम नोंथां इदिनो मिथिंगानि समायना रमायनाखो नायनानै मोजां मोन नोङा होमबा?
अ'।
ओमफ्राय नोंथाङा माबायसा मोनो एसे फोरमायदों जेनेबा माबैसाम उम गोसोआव माबैसा गोजोननाय फैयो?
बिबार बागानाव थायोबा जुदि ओ नोंनि गोसोआ बेसेबांबा मोजां जाखायो आरो बिबारखो नायनानै मानो होमबा गोसोखोनो दुखु दाहा दंबाबो बिबारखो नायनानै थानानैनो बिराद गोजोननाय मोनो आरो मानो होनोबा
उम।
गोजा, गुफुर बिबार थायो नालाय। बेसेबांबा गोजोननाय फैयो आरो बिबार बागान थायोबा। आंबो इदिनो बिबार बागानाव थानानैनो मोजां मोनो आंबो नायनो मोजां मोनो। ओंखाम उखैबाबो ओंखामखोनो उखैना ओ जालाया बिबारखौ नुयोबा जुदि। इदि जायो आरो आं बिबार बागानखो मोजां मोनो।
ओमफ्राय नोंथां ओ ओ नोंथाङा जेनेबा जुनारबो मोजां मोनो नामा जेरै नोंथाङा दा दावनो आदार होदों होनदों बेयो दावस्रि फैदो नोंथाङा बेखो नुनानै बोरै गोजोननाय मोनदों जेनेबा! माने बाहेरनि दाउफोरा
अननो ओंखारो आरो
तारमाने बाहेरानि जिब जुनारफोराबो ओ जेबो आदार मोन गैया नालाय दा जेनेबा माइबो गैया दा दैलां दिन नालाय माइ गैया नालाय जेरावबो ओ एख' मोनजानो गैया नालाय जों मोनिसफोरा मानसि माहारिया होबासो मोनजायो। इदिनो जाफानानै थानो ओ जाबाबो जेबो साना आङो जेनेबा जाथ इदि आरो जेनेबा मोनजाया नालाय जेरावबो।
उम।
दाउथुब जरासे फैयो, दाउस्रि फैयो आरो जोंहानाव।
नोंथांनि गोसोआ इखो नायनानै मोजां मोनो होमबाना!
मोजां मोनो।
नोंथां आं मोनसे कुइसन सोंबावनोसै नोंथाङा जेनेबा
गामि एरियायाव थाग्रा मानसि नङा होमबा! ओमफ्राय गामि एरियानि हाल-सालफोरखौ लानानै नोंथाङा मा सानो जेनेबा? गामि एरियायाव दावगानाय फैदोंना फैयाखै बेफोरबायदिखौ
गामिनि मानसिफोरा दावगायोबा जु दि आं बिराद गोजोननाय मोनो गामिनि सेंग्राफ्रा सिख्लाफोरा मोजां जायोबा जुदि फरायनाय बायदिसिनाफोराव मोजां जायोबा जुदि आं इखो गोसोखोनो मालायनि फिसाबाबो गोसोखोनो बिराद मोजां मोनो जेनेबा मालायनि फिसाफोराबो मोजां जानांगौ आंनि फिसायाबो मोजां जानांगौ आरो। मोजां जायोबो आं गोजोननाय मोनो। जेनेबा आख ल गाज्रिखौ आङो मोजां मोना जेनेबा जौ जुवा सोबनायखौ आङो मोजां मोना आरो। मानो होनबा मोजां जानांगौ दावगानांगौ। फरायनायाव गोसो होनांगौ बिदिखौसो मोजां मोनो आं। थारमाने
ओमफ्राय नोंथां
सासेसो साख्रियाल थायोबा जुदि, जोंहाबो एसे सहाय मोना होमबा!
मोनो मोनो ओमफ्राय नोंथां उम नोंथाङाथ' लुगैयो इफोरबायदि मोजां मोजां बाथ्रा नाथाय नोंथांमोननि गामियाव बिदि नुदोंना जेनेबा ओ गासिबो गोसो गोनां मानसि सुबुं
जों गामियाव खायसे खायसेया गोसो गोनां सुबुं गैया। होनबाबो जुदि सासेसो सासेखौ मोजां जानाय नुलाङोबा जुदि मोजां जालांगोन आरो। जेनेबा दानि जुगावथ' मोजां मानसियानो बारा गैबांलाना ओरैनो साफा सानैल' मोजां जाहैबाय आरो जेनेबा मोजां जायोबा मोजां जालांगोन खोमा सानो आरो आं। जेनेबा मोजां जायोबा जुदि जेनेबा बिदिनो गथ'फोरा जेबो सादा बिरि सोब्ला फरायनायाव गोसो होनाय बिदिखौ मोजां मोनो आरो आं बिदिखौ मोजां होनो। जेनेबा सासेया सोबबानो सासे जाबानो जाफानो लुबैया होमबा! बिदिखो था माने मोजां मोनां आं
ओ ओंखायनोथ' जेनेबा ओ दानि दिनावथ' इफोरबायदिखौ बया नुग्रा जाबाय ससे लामाखै थांबानो नंखाय गथ'फोरानो सि सिगारेट सोबो बायदिसिना निसा बुस्थु लायो बेफोरबायदिखौ नोंथां नुबा माबायसा सानो?
आं बिदिखौ मोजां मोना। थारमाने आं रायनो लुबैयो मालायनि फिसाबाबो आं रायगोन आरो रायनो लुबैयो मानो होनोबा नोंसोर बिदि दानो सम जायाखै ओ दानो बेफोरबायदिखौ सोबनो नाङा, इयुना मा जानांगौ नोंसिनिया होननानै आं थारमाने बिदिखौ नुयोबा जुदि आं रायनो लुगैयो आरो। होननो लुबैयो आं होनदोआनो साफा सानैखो लामाफोराव नु नुनायखौ जेनेबा आं नायना थानो हाया आरो आं बिदिखो थारमाने गाज्रिखो आं बिराद बया मानो गाज्रि जा जानो लुबैया आरो आं। नों मालायनि फिसाबाबो आंनि फिसा नङा होमबा।
उम नोंगो।
बर' फिसा नालाय बर' फिसाफोर बेनिखायनो बिराद मोजां मोनो आरो मालायनि फिसाबाबो आंनि फिसा साननानै आङो थारमाने रायनो लु गोयो आरो मालायसो मा सानो आं जेबो मिथिया आरो। हेल' हेल' हेल'
हेलौ खोनादों ना?
हेल' हेल'
हेल' हेल'
अ खोनाबाय दे।
ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा माबा मोनसे फिननाय मोनफिनो नामा बिसिनिफ्राय
हेल'
नोंथाङा माबाफोर
हेल' हो खोनायाखै
हेलौ खोनादोंना?
अ दासो खोनाबाय।
नोंथाङा माबाफोर फिननाय मोनफिनदों इसोरनिफ्राय उल्था?
जेनेबा बिसोरो ओ गिनानै जेबो बुङा आरो। जेनेबा जों बिमा माहारि नालाय बिमा माहारि ओ साननानै जेनेबा गावसिनि बिमाखौनो बुंदो सानो खोमा। जेनेबा जेबो बुङा आरो बुंफिना आरो स्रि थायो। जेनेबा जों इफोरबायदि जौ फेनाय माबानायफोर जोंहाबोथ' गियान थानांगोन ना लेथ्रा भासा बुंनानै जोङो रायोबा जुदि बिसोरो गनायनाय नङाना। जों मोजां खुगायैसो बुङो बिदि आरो जेनेबा बिसोरो नोङोे लेथ्रा भासायै बुङोबा इसोथ' रागा जोंगोन नों बुजागोनसो इदि आरो
उम
जेनेबा बिदिखौ आं बिदि गुरैयै बुङो आरो बिदि सोबनो मोना। जानो मोना होननानै बुङो आरो।
नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा जेनेबा? नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन जेनबा नोंथाङा माबायसा बुजायो इसोरखौ?
फोरमायना होनोनाय माने बिदिखो जानो मोना लोंनो मोना होननानै बुङो आरो।
जेनेबा ओ बिफोर निसा बुस्थुआ जेनेबा बिथोराव हाबना थायोबा जुदि माबा जायो बिससो सख'नना लानाय जायो। मानो होनबा उ इयुनाव थैया खम जालांबानो खमजुरिबानो बेमार जालाङो बिदिखौ बुङो आरो मानो होनबा इदिखौ सोबनो नाङा नोंनि बिमा बिफाया बुंगोन ना बुङा बिदिखौ बुङो आरो आं।
ओमफ्राय नोंथाङा बे बिमा बिफानि सोमोन्दै मा बुंनो सानो जेनेबा गावनि फिसाखौ मानो ओ जेनेबा खायसे बिमा साफ्रोमबो बिमा बिफायाथ' बिदि सानाना जेनेबा। माने रावबो सानखाया गावनि फिसालाया मोजां माबा इदि जाग्रा सोबग्रा जाथों होननानै ओमफ्राय बिसोर बिमा बिफाया ताल होयिनि सायाव जादों ना ना जेनेबा मायबा मोनसे जाहोनदों बेफोरखौ नोंथाङा माबा मोनसे बुंनो हायो नामा जेन
मायबा मोनसे जाहोन माने खायसे बिमाफोरा मोजां नङाना। ओमफ्राय बिसोरनि फिसाफोरनि बबेयाव थांदो बबेयाव फैदो बेखौ ताल लाया थारमाने। गावसिरनि जानाय लोंनायखौल' ताल लायो आरो खायसे बिमा फिफा जौ लोंग्रा सेरेब लोंग्रानि फिसाफोरानो बिदिनो जायो आरो बांसिन।
उम
मानोबा बिसोरो जौ लोंनाय सिग्रेट सोमनायफोरावनो फिसाफोरखौ ताल लानो रोङा नालाय बेनि थाखाय। थाखायनो बिसोरनि फिसाफोरा बांसिन जायो आरो।
ह
ओंखायनो बिसोरनि फिसाफोरा बिदिनो जालांनानै बिदिनो लोगोफोरजों नांनानै जानाय जालाङो आरो बिमा बिफाया थारमाने फिसाखौ खांदोबा ओ बबेयाव थांदो बबेयाव थाङाखै बेखौ फिसा बिमा बिफाया दिउटि लाबाय थानांगौ। सान हाबनाय लोगो लोगो फिसखौ नागिरनांगौ बिमाया बिमा बिफाया। मानो होनोबा सान हाबनाय लोगो लोगो नागेराबा बै गथ'आ बिदिनो थायैनो थायैनो थालाङो आरो ओंखायनो सान हाबनाय लोगो लोगो